औ खोनादोंना नोंथां? औ बिदिब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदायाव सावरायनोसै कल खालामनाय जादोंमोन, नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
हागोन नोंथां मा आयदानि
औ बे आयदायानो जोंनि बैसागु नोंथां जेखौ जोंनि बर' हारिनि मोनसे फोरबो बेनि सोमोन्दैनो एसे सावरायलायसिनो नामा नोंथां?
जायो जायो नोंथां जागोन।
बिदिब्ला आंनो जागायजेनसै नामा नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां नोंथाङानो जागायगोन दे
औ नोंथां दे दा जोंहा बैसागु होनना बुङोब्लाथ' जोंहा बैसाग दान सफैबानो माने एखेबारे माने बोथोरखौनो माने जोङो सोलायजोबनाय मोनखायो नङा होमब्ला नोंथां? गोसोफ्रानो माने बैसागु सफैबाय होननानै जों गोजोननाय मोनजोबखायो नङा होमबा?
मागौ
दा बे बैसागुखौ जोंनि बर' हारिया माबायदि फालियो? सानबेसे फालियो आरो माब्रै फालियो बिनि सोमोन्दै एसे बुंनोसै आं नोंथां।
औ
जेरै जोंहा बैसाग दानसफैबा बैसाग दानजोबनायनि सानसे सिगां जोंहा जेरै मोनसे संक्रान्ति बेयाव मोनसे फोरबोआ नंआ होमब्ला नोंथां?
औ।
बेखौ जोङो जेरै संक्रान्तियाव जोङो गोखा गोखै जायो नङा होमब्ला नोंथां? जेरै जोंनि बर' हारिफोरा संक्रान्तिनि सानसे सिगां जोंहा माने बेलासिफोराव हाग्रायाव थांनानैाय हाग्र बारियाव थांनानै बबेबा दै खाथिफोराव थांनानै जोङो गोबां जातनि मानिे मैगं मैलाफोर जोङो खानानै लाबोयो नङा होमबा नोंथां? जेखौ जोंङ सेजौ सेथा माबायावहाय जों जायो गोखा गोखैयाव। सेजौ सेथा मैगंखौ जोङो ज' खालामनानै लागायनानै मानि जों बेयाव बेखौहाय बेदरफोरजों एवना जायो आरो जेरै अमा बेदरजों नङा होनबा नोंथां दा थिग बिदिनो बे जोबनानै जोंहा जाखांनानै अखानायैनिफ्राय जोंहा माने बेवहाय माने माबा लाङो आरो जेरै मोसौ बैसागु जेखौ होनो मावा नोंथां जेराव जोंहा औ मोसौफोरखौ लाव बा फान्थाव बेफोरनि माला गाननानै जोंहा दै दैमा दैसाफोराव लाङो थुखैनो आरो बेयाव जोंहा मेथाइबो दंलायो ना होमा नोंथां जेरै जोंहा मोसौ थुखैनायाव खनग्रा जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हान्जा बे
औ
मोनसे खुगा मेथाइ दं आरो बियो जेखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्राय बेनिनो आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो जेन फालिबोनाय बसे थुखैनाय समाव बे गानखौ रोजाब माने आरो बे मेथाइखौ नङा होनबा नोंथां औ थिगदिनै बेनि अखाानायनायनिफ्राय जोंहा बैसाग दाननि से अक्ट' अब्ला जोंहा मानसिनि बैसागखौ जागायजेनबाय आरो नङा होनबा नोंथां
नंगौ नोंथां
जोंहा फुंनि समफोराव गाव गावनि नेमखान्थि बायदियै जोङो जेरै इसोरनाव आर'ज गाबनानै गोरोन्थि मावबोदोंबा जोंनि निमाहाबिनाय बा उन सम फोराव जोंहा जेबो खैफोद आफोद बेमार आजार दाजाथों संसार जानायाव बेफोरबायदिखौ साननानै जोंहा इसनाव आर'ज गाबो नङा होनबा नोंथां
नंगौ नोंथां
निफ्रायनो जोंहा माने बै दिननिफ्रायनो जोंहा बैसागुआ जागायजेनो आरो नङा होमबा जेरै बैसागुखौथ' जों ओरैबायदि रंजायो खाम सेर जा जथा सिफुं गंगोना बेफोरखौ लानानै जोङो रंजायो गामसा-दखन खना आर'नाइ लानानै नङा होनबा नों
नंगौ नोंथां
दिनै दा बेनि न'आव मोनसे न'आव जि मिनिट नैजि मिनिट आरो गुबुन मोनसेनाव जि मिनिट नैजि मिनिट बेफोरबायदि सम होननानै मान रंजायो जायो आरो नङा होनबा नोंथां रंजायै रंजायै मबावबा समाव जोंहा हरनि जिनै बा जिसे बाजिलायै समा नङ होमबा
नंगौ नंगौ
आरो बिदिनो आरो अखानायैबो बे एखे माबैनो रंजायो जोङो बेफोरबायदि खाम सेरजा सिफुं गामसा आर'नाइ दख'ना गानलायनानैनो बिदिनो जोङो दाथ' जों आथिखालाव नुनो मोनदों ओ सानथाम बा सानब्रै बेबायदि रंजानायखौ नङा होनबा नोंथां बैसागुखौ नाथाय सिगांफोरनि आबै आबौनि समफोराव जोङो बैसागु रंजानायखौ मानि स्नि सान सोरबा सोरबा जि सान गाहाम रंजानायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन
औ।
नाथाय मोनसे खोथाया नैबेबो नोंथां साननो गोनां बाथ्रा जोंनि बर' हारिनि थाखाय जेरै जोंहा ओ आथिखालावहाय जोङो खाम सेरजा सिफुं लानानै बैसागु रंजानायखौ नुनो मोननो थांला नङा ओमबा नोंथां?
औ नोंथां।
जोंहा आथिखालाव माबा गोदान जुगनि दामग्रा बक्सफोर गिदिर गिदिर बेफोरजों मदार्न गान दामनानै मोसानायखौसो जों नुनो मोनो नङा ओमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां।
जेराव जोङो गोदोनि दिनावहाय खाम सेरजा सिफुं लानानै गावनि खुगाजोंनो बैसागुनि मेथाइ खननानै ओ जों रंजायोमोन जोंनि आबै आबौमोनहा।
औ।
औ नोंथां बिदि नो जोंहा ओ रंजायै रंजायै जेलानाखि आथिखालनि जेनाखि सानब्रैसो जाहैबाय अब्ला जोबनायाव जों बेखौहाय ओ मोनसे बोरैबा होननाय दङ न' खोथा दङ मोनसे ओ माबा सेबनाय होलायनाय दं आरो आं गोसोआव गैला नोंथां बेखौ।
ए आंबो गोसोआव गैया नोंथां।
औ औ ओ दाना बे जोबैबा जेलानाखि जोङो बैसागुआव रंजानाय एसे एनै सोनाव माइरं सोरनावबा मैगं बा सोरनावबा रां बेफोर मोनो ना नङा होमबा नोंथां? बैसागुआव जोङो रंजाबा बा मागि लायो बिदिखौ लाफायो नेम दङ जोंहा। औ बेफोरखौ लानानै जेला बैसागो जोबो अब्ला जोङो अखानायैनि दिनाव जोङो माने बेखौहाय मानि ज'नो सेंग्रा सिख्ला माबानानै मोनसे पिकनिक जायो आरो नोंथां नङा होमबा? बेयाव जोङो ज' जालायो बिदिनो बैसागुनि जौ आग्लायनाय मानायखौ लाबोलायनानै गाव गावनि न'निफ्राय बिदिनो ओ एसे एनै बेदरफोर आग्लायनाय बैसागुनि बेफोरखौ लाबोलायनानै संना जायो आरो बै माग गिना मोननायफोरजों ज'नो नङा ओमबा नोंथां औ थिग जों बिदिनो रंजायो बैसागुखौ जोंनि ओनसोलाव नोंथां दा नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागुखौ माबोरै रंजायो? जायो आरो मा मा गोदो गोदायनि बायदि जेरै खाम जथा सेरजा सिफुं लाना रंजागोन ना रंजाला बेफोरनि सोमोन्दै एसे बुंना होदों नोंथां।
जागोन नोंथां।
औ नोंथां।
ओ नोंथाङानो गोबां बाथ्राखौ बैसागुनि सायावहाय बुंलांबाय। जों माने बैसागुखौ मारै फालियो गोदोनिफ्राय मारै फालिबो दा मारै फालियो मा मा खालामो नङा होमबा दा नोंगौ नोंथाङा जेरै बुंदों जोंनि ओनसोलावबो बे एखे राहायैनो एखे आदबैनो ओ नेमखान्थिफ्राबो एखेयैनो खालामनाय जायो आरो दा नोंथाङा बुंनाय बायदिनो बैसाग दाननि सेथि खालार बे सेथि खालारनि सानसे सिगां जोंना मोसौ बैसागु बा संक्रान्ति खुंग्रोनाय जायो ओइ दिनखालाय बिमाने जों गोखा गोखै नोंथांमोननाय बायदि सेजौनिबो बारा गोखा गोखै मैगंफोरखौ जों बुथुमलायनानै रायजोआव ज' बेदरजों संजालायनाय जायो आरो मालाय। ओमफ्राय संजानानै खालिनो जोङो मोसौफोरखौबो फुङावनो ओ थुखैनो लाङो आरो दैयाव। थुखैनो लांनानै बिदिनो नों होननाय बायदिनो मेथाइ खनलायलायनाय लाव फान्थाव बायदिसिना फिथाइफोरखौ हाखावनानै बिबार थुलायलायनाय मोसौनो गानहोनाय मोसौखौ दैयाव थुखैनानै लावखै बिफांनि दालायजों लासै लासै स्रिदलायनाय आरो दिनखालि दुरुं गोदान गान होलाय नाय मोसौफोरनो बेबायदि जोङो हुदाखौ खालामबोदों आरो गोदोनिफ्रायनो। आमफाय बिनिफ्राय अखानायै बैसागुनिया मानसि बैसागु हाबसै आरो। सेथि दान बे साना बैसाग बारनि सेथि खालार जायो। ओ जितु बर'फ्रा बा आसामनि गासै मानसि खौनो होनजायो जोङो बैसाग दाना ओ जोंनि आसामनि निउ इयार बायदि बै दिन खालि जों ओंखायनो बयबो गाजा गोमजा गोदान गोदान ड्रेस गाननानै ओ रंजानो थाखाय लाहार फाहार बा गोदान बोसोरखौ बरायनो थाखाय थियारि जानायखौ नुनो मोनो आरो।
औ
दा बेबायदिनो जोङो सेथि दिन सेथि दिनखालि ओं बयबो रायजोआ ज' जालायनानै मोनसे मेल मिटिं बायदि गाव गाबागाव थानसालिफ्राव इसोर खौ आर'ज गाबलायनाय जोङो नुदों बा मावो बेबायदि जोंनि ओनोल ओनसोलाव औ बयबो रायजोनि मानसिफ्रा ज' जानानै मोनसे जायगायाव सोरबा सोरबा न'आवबो थानसालियाव फुजा होग्रोयो बेनिफ्राय फैनानै ओं रायजोनि मोनसे थानसालि थायो बेवहाय बयबो खौसे जानानै ओं आहुथि होलायनाय जायो आरो। ओमफ्राय बावहाय बयबो गेदेरफ्रा उन्दैखौ बोर होलायनाय आरो ओन्दैफ्राबो गिदिर बेफोरनिफ्राय बोर लानाय बेैफोर हाबाफारिफ्रा आदल बदल खालामलायनायनि गेजेरजों जायो। आरो ओदिनखालि रायजोआव सा खाबसे खाबसे लोंलायनानै जोङो माखासे सावरायलायो आरो गोदान बोसोर नि नामाव ओमफ्राय गोदान बोसोरनि नामै सावरायखांनायनि उनाव मोनसे थांखि लानाय जायो कि ओइ दिनखालिनिफ्राय बेलासिफोरनिफ्राय बा ओंखाम जाखांनानै जोङो गामिनि साफ साफ्रोमबो न'खरफोरावहाय जा हायो ओइदिनखालिनिफ्रायनो हाबनो लाहार फाहार खालामनाय जायो आरो। ओंखारनाय दिनहालागि जोङो खाम, जथा, सिफुं सिफुं, सेरजा, थरखा, गंगोना गोबां रोखोमनि दामग्रा देग्राफोरखौ थाग थियारि खालामनानै ओइदिनखालि बे ओं माबायाव थानसालियाव ओं फुजा होग्रोलायनानै बेखौ लानानै ओंखारलाङो आरो ज' ज'। गोदान गोदान गानफब जोमफबलायनानै। दा बिदिनो न'खर न'खर थांनानै बयनावबो रंजायो, दामनानै मोसायो। आरो बिदिनो जानाय जानाय हिसाबै बेदर खाजि एसे एसे मोनजाबा जाबोयो। ओमफ्राय गोदोनिफ्राय जोंना दोरोङारि मोनसे खान्थि दङलाय माने ओइ दिनखालि जोङो बयबो गेदेर गेदेर बैसो जानायफ्रा माने जौ एसे एसे लोंनानै मोसानाय बे नियम खान्थि दं आरो बैसागु फोरबोआव।
औ नोंथां।
बे हाबाफारिखौ मावनाय नुयो गामि गामि बिदिनो जों एसे लोंनानै बिदिनो आरोबाव न'खरसे थांखांबा आरोबाव न'खरसे थांसैलाय। बेबायदिनो गासैबो न'खरफोरखौ गिदिंनो नाजायो आरो ओइदिनखालि जोङो बांद्राय हा मोनसे सानसेयावनो जों न'खरसेखौ हाब माने गामिखौ दरसेखौ हाबजोबनो हाया नालाय बेखायनो मा खालामो जोङो हरनि बिदिनो दसथा एगार'था बबेबा बबेबा गामियाव बार'था एकथासिम गाहाम जायो। बिदि मोसानायखौ ओं बिसिम मोनानानै दोनथ'नाय जायो आरो ओमफ्राय अखानायनायनिफ्राय आरबाव जाय न'निफ्राय थाबथादोंमोन बे न'निफ्राय सुरु खालामफिननाय जायो आरो बिदिनो खालामै खालामै खालामै सप्ता खनसे सिमहालागै थाङो गामि गिदिर गिदिरबा आरो अब्बा अब्बा गामि फिसाबा थाब जोबोब्ला आरोबाव खेबसे बिदिनो स्नि दिनसिमहालागै माने सोलिहोबाय थायो आरो बे एखे हाबाफारिखौनो। बिबायदि ने गाजा गोमजा बैसागुखौ रंजा बाजा बयबो रावखौबो गाज्रि मोननाय जायाजासे खुसिजों उनदैफ्राबो बिदिनो ज' ज' ओंखारलायनानै गामि गामि हाबनानै बायदिसिना मागिलायनाय बेफोर हाबाफारिफ्रा माने एखेबारे गाजा गोमजायै जानानै थाङो आरो। बे समाव मानिे मिथिंगानि नुथायाबो बिराद समायना जायो माोना बिफां लाइ बिफां गासिबो गोदान खेललिजोबसै नालाय सोमखोर गोथां आरोबाव गावसि सििन दावलाफ्राव बे समाव बिफां लाइफांफ्राव फैनानै बिराद मोजां मोजां गाबनानै मेथाइ खनफैनाय बदि स्टाइलनि जाजजोबो आरो। ओंखायनो मिथिंगाखौनो बिराद समायना नुयो आरो बेबायदिनो बैसागु फोरबो जोंनि ओनसोलाव फालिनायखौ नुयो आरो नोंथां दा जोंनाथ' समाबो जाबायमोन नोंथां बिदिब्ला जोङो सावरायलायनाय बैसागुनि सायावहाय बेखौ एसेखिनियावनो दोनथ'नोसै होननानै आङो सानबाय
औ नोंथां औ नोंथाङ जोबोद मोजां दे नोंथां गोजोनथोंसै औ दे
औ